औ औ खोनादों नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथाङा दायो दसे सम होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन
औ बिबदिब्ला जोङो ओ जिब जुनारनि बारै ओ जिब जुनारनि बारै ओ नोंथांखौ फंनैसो फोरमायलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। ओ बाहेरायाव थाग्रा आरो न'आवहाय फिसिग्रा जुनारफोरनि बारै
ओ जोंहाथ' ओ जिब जुनार होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदोनिफ्रायनो माने ओ जोंहा न'आवनो फि फिबोखायोमा आरो ना न'आवबो फिबोखायो आरो हाग्राफ्रावबो माने थायो आरो ना ओ जेरै जोङो ओ गिबियावनो जोङो हाग्रायाव थाग्राखौ बुंबोननोसै हाग्रायाव थाग्रा होननानै बुंब्ला जोङो ओ मोसा सिंह' सिंह, मोसा, लख्, रा मैदेर, गान्दा आरो गोलेर आरो मुफुर, जिबौ बेफोरबायदिखौ जोङो मिथिनो हायो आरोना ओ जोंहा गोबां ओ बिदिनो ओ गिथावना गिथावना जिबफोर दङ' जेरै जोङो गिथावना होननानै बुङोब्ला ओ मो मोसा ओ लख्रा सिंह, मैदेर बेखौ जोंङो जोबोद गिनांगौ जायो
औ आरो दैयाव थाग्रा गोलेर नङा होनब्ला?
आरो दैयाव थांग्रा गोलेर आरो जिबौ ओ जिबौदा जिबौआनो माने गोबां रोखोमनि दङ' जोंहा ओ जेरै जिबौ फिथिगुमनिफ्राय लाना नानै ओ जिबौ दनधा ओ माने गोबां रोखोम मानि जिबौ ओ जिबौ बौ उटजिबौ उटजिबौ आ माे गोबां गिदिर आरोना गोबां गिदिर गिदिर जायो उटजिबौआ गोदोनि समाव माने उदजिबौ खौ गोबां थायोमोन गिददिर गिदिरनो माने गोदोनि समाव माने गोबां हाग्रा बंग्राफोर दङ'मोन नालाय गोदोनि समाव माने गोबां अरनबारि हाग्रा बंग्रा गिदिर गिदिर दङ'मोन बेनि थाखायनो माने ओ उटजिबौ फोरा माने गोबां गिदिर गिदिर थायोमोन आरोना
औ
औ बेफोरनिफ्राय माने ओ गोबां गिथावना गिथावनाफोर जिब आरो ना बेफोरो ओ जेरै ओ गिनाङै जिबफ्रा जादों ओ जेरै मै ओ मै ओ गराइ ओ जिराब आरो जेब्रा आरो गोबां रोखोमनि ओ मै फिसा फिसा बेफोरखौबो जोङो ओ गोबां रोखोमनि नुनो मोनोमोन आरोना। गोदोनि समफ्रावहाय। नाथाय ओ दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां ओ सोलायबोबाय आरो ना। ओ सोलायबोयबो होननानै बुङोब्ला जोंहा माने बेफोरबायदि जिब जुनारफोरा माने गोदोनि समावहाय माने गोबां बेसेन गोसा मोन आरो ना नाथाय दानि ओ दानि बेलायावबो बिसिनि बेसेनफ्रा माने गोबां जाबाय होननानै मिथियो आरोना बेसेन गोसा होननानै बुङोब्ला जों ओ ओ जेरै थसे गं गोनां गान्दा। थसे गं गोनां गान्दा जेराव बे बेनि बेसेना माने गोबां आरो ना। दानि जुगावहाय आरो मैदेर हाथाइ बेफोर माने जोबोद बेसेन गोसा आरोना। मैदेर हाथाय आरो जेराव दङ सनालि मोख्रा आरो ओ सनालि मोख्रा बेफोर माने गोबां बेसेन गोसा आरो गोलेर गोलेरनि बिगुर ओ गोलिरनि बिगुरखौ माने ओ सुबुंफोरा माने गोबां बिदिनो साम्रा जायो नालाय गोलेरनि बिगुरा गोरा जायो माने बिदिनो जुथा सेन्देल ओ बायदि रोखोमनि बेल बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिनि बिगुरजोंहाय जोंहा माने बिदिनो बेसेन गोसा होननानै बुङोब्ला थसे गं गोनां गान्दा मैदेर हाथथाय मैदेरनि हाथाइ आरो जोंहा ओ बिदिनो गोबां दंबावो ओ सना गाबनि मोख्रा बेफोरखौ जोङो बेसेन गोसा मोन आरो ना।
औ
औ दानि जुगाव गोबां ओ बेसेन दं आरो ना बेफोरो नाथाय दानि जुगावहाय गोबां जोङो जोब स्रांबोनायखौ नुनो मोनदों आरो ना।
औ नंगौ।
बेफोर जिबफ्रा माने जोबस्रांबोबाय आरो दानियाव खम जाबोबाय। ओ लोगोसेनो ओ औ गोबांना ओ नुनो मोनो होमबाबो माने गोबां बिदिनो माने सिकिउरिटि थानाय बायदि जायगाफ्राव फानजारिफ्राव थानाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरोना बे जुनारफोरखौहाय माने सेफटि सेफटि दोननाय जाबाय आरो ना। बिसोरखौहाय औ माने बिदि बिदिनो हाग्रा अरनबारिफोराव थायोब्ला माने गोबां सिखारिफोर थांनानै माने गाव थार खुमायो बुथार खमायो आरो बेफोरनि गं गंफोरखौ लाबोयो आरो मैदेरनि हाथाय बेफोरबायदिखौ लाबोयो फान होनो बेफोरबायददि खालामबाय थायोमोन आरोना। बेनि थाखायनो माने बिसोरखौ ओ सेफटियाव दोनहैनाय जादों आरोना। औ औ जोंहा ओ न'आव फिसिनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ जेरै दङ बोरमा ओ बोरमा मोसौ गराइ मैसो सो आरो मैदेर बेफोरबायदिखौ जोङो बुंनो हायो आरो बर'फोरनि बेलायावहाय जोंहा गो गोबां ओ गोदोनिफ्रायनो जोङो जिब जुनार फि फिसिनानै माने ओ फिसिबोखायो आरोना जेरै जिब जुनार होनोब्ला सैमानिफ्राय लानानै बो बोरमा मोसौ मैदेर गराइ बेफोरबायदिखौ माने बर'फोरा फिसिखायो आरोना।
औ
सैमाखौ जोङो फियो आरो ना सैमा फिसिनाया जादों सिखाव नेग्रा ओ गोदोनि समाव माने सिखावल' नेनाया गोदोनि समाव माने जिब जुनारफोर फैयोमोन नालाय गोबां गिथावना गिथावना जिब जुनारफोर फैयोमोन बेफोरबायदिखौ सोंनो थाखाय सैमाखौ फिनाय जायोमोन आरो दानि जुगाव माने सिखावखौ सोंनो थाखाय फिनाय जायो आरो ना सिखाव सोंनाय सिखावखौ मिथिहोनाय बेफोरखौ मानसि सोंनो थाखाय माने फिसिनाय जायो बेनि अनगायैबो मोसौ मैसो माने हालेवनो थाखाय फिनाय जायोमोन आरोना गोदोनि समावहाय ना औ हालेवनो माने हालेवनो आरो गराय जेरै मोसौ गारि मैसो गारि गारि बानायनानै माने गारि बानायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो बेफोरजोंहाय जोङो गोबां खामानियाबो मोन आरो बेफोरखौ मोसौ मैसो गराइ बेफोरखौ जोङो खामानियाव बाहायदोंमोन आरो मैदेरफोरखौबो जोङो खामानियाव मैदेरफोरखौबो जों खामानियाव बाहायनायखौ नुनो मोन्दों आरो जेरै गिदिर गिदिर खुन्दा थिखोनाय खुन्दा बोनाय दंफां बोनाय बेफोरबायदियाव जोङो गिदिर गिदिर जोङो मैदेरखौ बाहायनायमोन आरो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। औ आरो नोंथाङा दायो माने माबायदियै बिसोरखौ माबायदि संरैखा खालामनांगौ। बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा
औ जोङो ओ जिब जुनार होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो फाय हाग्रा बंग्राफ्राबो बुरजा नालाय जोङो गासिबाबो अरनबारि गोजामोन नालाय बे थानाय संसारावनो जोङो अरन बारि गोजामोन नालाय बेनिफ्राय जोङो मानसियासो सुबुं माहारियासो फैनानै माने दंफां लाइफां दाननानै न' बां लुनानै माने बिसिनि जायगाखौ सेना लानाय जादों आरोखि ओ जोङो सुबुं माहारि गैयामोनब्ला बिसोर सोरो बेयावनो थांनानै थागौमोन गोसो बायदि बुरजायैनो एरलांजोबगौमोन आरो। नाथाय जोङो सुबुं माहारिया ओ बांनायनिफ्राय बांगासिनो बिनि थाखाय जोङो थानो जायगा नांगौ जानानै जोङो अरनबारिफोरखौनो दानसां नै बिसिनि था थाग्रा जायग्रा जायगाफोरखौहायो ओ सेना लानाय बायदियानो बुंजाबाय जोङो ओ बेनिफ्राय बिसोरखौहायो माब्लाबा माब्लाबा अरनबारिफोराव थांनानै नायगिर नानै सोरबा सोरबाया हमना न'आव हमना लाबोनानै फिफैयो बा जाफैयो बेफोरबायदि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो आरो।
औ
ओ बिब्दिनो ओ जोङो माखासे जिब जुनारफोरखौहायो माने फिजाखाया आरो मा माखासेफोरा फि जायो। जोङो बुंनो थाङोब्ला नोंथाङानो दहाय बुंबोबाय मोसा सिंह लख्रा बेफोरबायदि जिब जुनारफोरखौ जोङो फिसिनो हाया होननानै नाथाय जोङो बेफोरखौहायो
हाग्रायाव हगारनानै दोनबाय थायोब्लाबो जोङो जानाय नङा नङा होनब्ला? बिसोरो ओ हाग्रायावनो बेफोरबायदि थानानै माब्लाबा समावहाय जों सुबुं माहा नि गेजेरावहायो ओंखारबोगोन नङा होनब्ला बिनि थाखाय संरैखा खालामनो थाखाय सुबुं माहारिफोरा गाव गावखौहायोबो बा बिब्दिनो जोङो
बिसोरनिफ्राय बासिनो थाखाय ओ रै मोननो थाखाय जोङो बे जिब जुनार फोरखौ हाय मोनसे थाग्रा जायगा बानायबाय आरो बिसोरनि थाखायबो जोङो जेरै काजिरङा नेसनेल पार्क बिदिफोरावहाय जोङो दोनहैनो हायो आरो बोजों बोजों जोङो मा बिसोरनि थाखाय जिल'जि पार्क बेफोरबायदि बानायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा? ओ जेरै जोंहा अरुणाचलावबो दङ बेयावहायो जिब जुनारनि जोङो नायनानै। ओ मोननो हायो आरो गुवाहाटिफोरावबो बेफोरबायदिनो ओ बिसोरनि बारै एसे एनै मोननो हायो आरोखि। ओ जाहाथे बि बिसोरो ओंखारनानै जों सुबुं माहारिखौ जेबो खहा खालामा। बेखायनो बिसोरखौ ओ मोनसे न' बानायनानै लहानि न' बानायनानै। बेसोरखौहायो बेयाव जोबनानै दोननाय जायो आरो जोङो बेयाव नायब्लानो गासिखौबो नु नुनो मोनजोबगोन आरोखि ओ जिबौनि फ्राय मोसा लख्रा सिंह मोख्रा बायदिसिना गासिखौबो मैदेरनिफ्राय लाना जोङो नुजोबगोन आरोखि ओ जोङो बिब्दिनो ओ मोनब्लाथाय जिब जुनार बेफोर जिब जुनारफोरखौहायो बाहेरायाव मोनब्लाथाय जोङो ओ बेवहाय फरेस्टफोराहाय लांनानै दोनहैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोखि। जाहाथे जोङो बेफोरखौहायो ओ बुथारनानै जाया आरो जोंखौहाय जेबो खहा खालामा बिनि नि थाखायनो ओ आरो जोङो जिब जुनार होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोबाङानो गोबां रोख रोखोमनि रोखोमनि जिब जुनार नुनो मोनो नङा होनब्ला न'आव फिसिग्राफोराथ' बिदिनो दलद रोखोमनि जायो नाथाय जोङो हाग्रा बंग्रानिफोरखौ गिनांगौ जायो नङा होनब्ला? ओ न'आव फिसिनायाथ' ओरैनो जोङो आदार होबानो बा गांसो मोनजाबानो थायो। ओ बिदिनो अमा बोरमा मोसौ सैमा ओ दाउ बेफोरबायदि हांस बेफोरबायदियाथ' जोङो ओ आदार होबानो आरो गांसो होबानो गांसोफोराव खानानै दोनहैबानो गाव गावनो जायो ओ बिनि थाखायनो बिसोरो जेबो नङा आरोखि नाथाय सैमाया माब्लाबा माब्लाबा ओ ओ फाग्ला जानानै जों मानसिफोरखौबो माब्लाबा अरनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ बेफोरनिफ्राय जोङो सैमा फाग फाग्लाया अरबाथाय जोङो बासिनायखौ नुनो मोना होननानै बुंजायो नङा होनब्ला?
औ औ।
बिदिनो जोंङो ओ मोजांयै न'आवहाय बेफोरखौ लादोंबो मोजांयै थाल लानानै मोजाङै फिसिनांगौ आरोखि। जाहाथे जोंखौ जेबो खहा खालामा ओ बिदिनो जोङो जिब जुनारफोरखौहायो ओ मोजाङै मोजां ओ लाखिनांगौ बा फिसिग्राखौ जोङो फिनांगौ बा जोङो जिब जुनारनि ओ जिब जुनारफोरखौहायो अरन बारि मोनदोंब्लाबो जोङो ओ जोङो दानि जुगाव फरेस्टफोर दिपार्टमेन्टफोराव खोन्थानानै जोङो ओ हर नो हायो नङा होमब्ला? बिब्दिनो जोङो जिब जुनारफोरखौबो संरैखा खालामनो रोंनांगोन आरोखि। औ बिब्दिब्ला नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। दसेनि थाखाय दोनथ'नोसै नामा? औ दे।